थां औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
मा खालामबायदों नोंथां?
ओ थांनो ओंखारहांदोंमोन।
नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां।
बहा दावबायनो नागिरदों नोंथां?
नै नोंथा दिरबिल होननाय जायगायाव थांनो सानदोंमोन। दसे सम बेरायहैनो औ नोंथां। नोंथाङा फैफेर मोनबायना देरबिलाव?
मोनाखै नोंथां।
औ।
बे बआ दं नोंथां?
बेयो नोंथां क'क्राझार जिल्लानि जिल्लायावनो गोग्लैयो सार।
नंगौ नामा नोंथां?
क'क्राझार टाउननि एसे सानजाहा सानसा बाउखुं ग्रि हाजोखौ बानानैनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां । बेयाव मा मा। नुनो मोनो नोंथां।
बेयाव नोंथां ओ बेयो जाबाय मोनसे बिलो बिलो नोंथां बिलोनि सानजाजों खोलाहाजों आरो सनाबा साइदजों मोनसे समायना हाजो दोङो बेहाय बे हाजोआवनो नुनाय नुनो मोनो। गलडेन लिंगुर दावराइ मैदेर बायदि बायदि जिब जुनारबो नुनो मोनो लोगोसे बे बिलो बिलावनो गेदेर गेदेर ना मोननाय जायो।
नंगौ नामा नोंथां।
औ। आरो बेहाय ओरैबायदि समायना मिथिंगायारि नुथाया ओ जोबोद समायना आरो।
नंगौ नामा नोंथां बेयाव जोबोद मानसिफोर गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरा दावबायायो नामा नोंथां
औ नोंथां जोबोद गोजान गोजाननि आनसिफोरा दावबायनो फैयो बे बे जाबाय मोनसे दैजों बुंफबनाय मोनसे बिलो आरो लोगोसे सोरगिदिं मिथिंगाजों मिथिंगायारि नुथायफोरा जोबोद समायना बिनि थाखायनो गोबां सुबुंफोरा फैयो। औ दावबायनी थाखाय औ थां।
नोंथाङा ओ मानास मानास हालामाव माब्लाबा माब्लाबाफोर बेरायफेरबाय नामा नोंथां।
औ नोंथां बेयाव आं थांफिननाय जायाखै। बेज ओ नोंथां।
बे जोंनि। जोंनि सेरावनो बे मानास हालामखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा माब्लाबा मानास हालामनि बागै खोनाफेरबायना।
औ नोंथाङा आं बांद्राय खोनायाखै एसेल'सो खोनादों नोंथाङा आंनो आबुङै बेनि सायाव फोरमायना होनो हागोन ना।
नंगौ नोंथां। मानास हालामा जोंनिया बाक्सा जिल्लायाव दङ
आदसा।
बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बेरायनो
बेवहाय ओ गोजान गोजान जायगानिफ्राय दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय गोबां बिफां लाइफां लोगोसे दाउसिन दाउला आरो। हारिमायारि दाउ आरो थसेल' गं थानाय गान्दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
अ औ नोंथां बिनि अनगायै आरो मा नुबावनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां बेवहाय जोङो मैदेर गोबां
मैदेरफोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां होमबा आंबो जोबोद नायनो गोसो जादोंमोन
नंगौ नों थां बेवहाय जोंङो आरो हा ग्रानि अमाखौबो नुनो मोनो नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां आरो मा नुबावनो मोनो नोंथां एसे खोन्थाबावनो हागोन ना
नंगौ नोंथां बेयावहाय जोंङो सिङाव थांबाथाय जोंङो नुनो मोनो भुटान हाजोनि सेराव बोहैलांनाय दै दैमा जायखौ जोंङो बिकि दैमाबो बुंनाय जायो। नोंथाङा खोनाफेरबायना बे दैमानि बागै?
औ एसे खोनादों नोंथां नाथाय आं आबुङै मिथिया
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां बे दैमाया भुटान हाजोनि सेर-सेर बोहैनानै बुरलुंबुथुर दैमायाव गोलैहैयो नोंथां।
आतसा नोंथां।
नोंथाङा आरोबो बहाबा बेरायनो-बेरायनो एबा दावबायनो थांबायना नों थां
औ नोंथां थांबाय। नोंथाङा सरलपा औ औ
बेरायनो थां बेरायनो दावबायनो थांखो
औ नोंथां आं नै सरलपारायाव थांनो मोनबाय नोंथां।
नंगौ नामा नोंथां बे सरलपाराया बहा
औ नोंथां बे सरलपाराया जाहैबाय जोंनि आसाम रायजोनिनो कक्राझार जिल्लायाव थानाय भुटान सिमा-सिमा ओनसोल जायगायाव दङ नोंथां।
नंगौ नामा नों
औ नोंथां। बेयो ओरैबायदि समायना बेहाय मिथिंगायारि नुथायाइफोरा जोबोद समायना ओ बेहाय जाहैबाय भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमा जिरि-जिरि-जिरि बोहैबोनाय दैमा जोबोद गु सु बे दै दैया बेना बेहाय जोबोद समायना-समायना अन्थाइजों बुंफबनाय मोनसे गुवार ओनसोलनि बेहाय गोबां सुबुंफोरानो औ नोंथां। बेहाय गोबां दाब-दाब ओनसोलनि एबा दाब-दाब जायगानि सुबुं फोरा बेरायनो थाङो। दा नै दैज्लां बोथोर औ नों थां दा नै दैज्लां बोथोर गरम फै-फैलायबाय नालाय दा बेहाय गोबां गोबां सुबुंफोरा ओ बेरायनो थाङो दुगैनो थाङो दैमायाव जोबोद समायना आरो मिथिंगायारि नुथायफोरखौबो बुंनाङा जोबोद समायना।
नंगौ नोंथां। नोंथांनिफाय बेबायदि जोबोद समायना मिथिंगाजों लोगोसे दैमा बोहैनाय स्राय स्राय बोहैनायखौ खोनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। नोंथां नों थांनि बुंनाय बायदिनो आङो जोंनि ओनसोलावबो थानाय सुबुंफोरनो नोंथांनि बुंनायाव फंफ्रोमबो बाथ्राखौ आङो ओ फोरमायनो नाजागोन। आरो बेसरखौबो बे सरलपारा जायगायाव बेरायनो थाखाय आङो खोन्थागोन नोंथां
ओ नोंथां खोन्थाबानो जाबाय नोंथाङा नोंथां आरो नोंथांनो आं मोनसे फोरमायबावनो सानदों बेजोंनो बेस ओ सरलपारानि अनगायैनो ओ अनगायैबो बे सरलपारा लामाजों सरलफारायाव थांनाय समाव मोनसे ओरैबायदि समायना मिथिंगायारि नुथायनि गेजेरजों जों थांनो मोननाय जायो बेनो जाहैबाय नोंथाङा मिथिगौ ना बेखौ
मिथिया नोंथां नोंथाङा ओ देनाय नों थाङा एसे बुंनानै होनाय
अ नोंथां बे ओ स सरलपारा थांनाय लामाजों थाङोब्ला ओ सरलपारायाव थाङोबा नोंथां बे लामाजों ओरैबायदि मिथिंगायारि समायना नुथाय नुयो जाय मिथिंगाया जोंनि गोसोखौ बोहोनो हायो ओ बेनो जाहै बाय सिखना जोहोलाव पार्क । बे सिखना जोहोलाव पार्कआ जाबाय जोंनि आसामनि थां दा बावैसो जालांनाय ओ आसामजों गनायजानाय ओ हारिमायारि मोनसे ओ मा होनो ओ मोनसे
हारिमायारि मोनसे अ नंगौ नामा नोंथां? अ जोबोद थारैनो जे जोबोद समायना जागो जानां गौ सागेन
औ नोंथां औ नोंथां बेहाय ओ गरदेल लंगुरु गरदेल लेंगुर मोननाय जायो
नंगौ नामा नोंथां बेवहाय गल्डेन लेंगुरा जोबोद समायना नोंथां ना
थां
औ आरो माबाफोर जुनारफोर नुबावो नामा नों
औ नोंथां बेहाय नुयो दावराइ नुनाय जायो, धनुस दाउ नुनाय जायो नोंथां। बेजों लोगोसे मैदेर, मोसा, लख्रा बेनिफाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनार लोगोसे नाबो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां बे थारैनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा नोङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा बुंनायखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नों
जोंनि ओनसोलनिबो सुबुंफोरखौ आं बेवहाय दावबायनो थाखाय जोबोरै ओ फोरमायगोन नों
औ फोरमायबानो जाबाय नोंथां। आरो नोंथां नोंसोरनि ओ ओनसोलनि खाथि खालायाव दावबायनायनि थाखाय मा ओ मोनसे समायना जायगा दङ नोंथाङा बिनि सायाव आंनो फोरमायनो हागोन ना आं जोबोद बे जायगायाव थांनो थाखाय ओ गोसोमोन।
नंगौ नामा नोंथां। जोंनि ओनसोलाव ओ दावबायनो थाखाय गोबां जगा दोङो बेनि मादाव बुंनो थाङोब्ला दारागाव हाजोखौ जोङो ओ मख'नो हायो बेवहायबो गोबां सुबुंफोरा गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेरायनो फैयो नोंथां। बेबो जोंनिया दैमा दङ आरो लोगोसे बेवहाय जनानै थानो हानो था‌ ज जनानै सनानै थानो हानो थाखाय गोबाङैनो बिफां लाइफां दङ साया जागा दङ नोंथां।
औ न बेनि अनगायै नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा।
नंगौ नोंथां बेवहाय जोङो ओ थांनानै गोलोम बोथोर एबा सानदुं गोसाफोराव थांनानै जों बेवहाय दुगैनो हायो नोंथां। आरो लोगोसे गोबां जाग्रा मुवाफोरखौ लांनानै बिफांनि सायायाव जिरायनानै जों जानो हायो नोंथां।
औ नंगौ नाबा नोंथां। बिदि बिदिब्ला आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा आंनो बेफोरबायदि मोनसे समायना नुथायारि सायाव फोरमायना होननि थाखाय आंबो बेहाय थांनो थाखाय आरो गुबुनखौबो थांनो थाखाय बिथोन होनाय जागोन।
नंगौ नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथां जोङो उनाव सावरायफिननोसै नोंथां लाखि
अ औ दे जागोन नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।